हेलौ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना आंनिखौ। औ बिदिब्ला नों नोंथांनियाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों। कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोनना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय नोंथां सोलोंथाइ। नोंथाङा गोदो जोंना सोलोंथाइया माबोरैमोन बा जोङो मा मा राहा दानि समाव मोन्दों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां।
दं।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंना बयसा फैयाखै
नोंथांनिखौ खोना फैयाखै।
ने दा एसे नांथाबाय थादों दानि।
औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रो दे।
औ नोंथां जोङो। सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां गुवार जानानै फैयो। नोंथांनो आङो एसे फोरमायग्रोनोसै जोङो। सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो बिजाबनि सोलोंथाइ। खौल' जोङो बुंनाय जाया आरो जोङो सोलोंथाइखौ बुङोब्ला। मोननै रोखोमै बुंजाहैगोन जोङो बिजाबनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ आरो जोङो। जा जों समाजनिफ्राय मोननाय बाहेरा सोलोंथाइ बेखौ बुंजागोन आरो।
औ।
जोङो गोदोनि समजों आरो दानि समजों जोङो सोलोंथाइखौ रुजुनो थाङो। गोबां फाराजखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरैबायदि बुंनो थाङो ब्ला गोदो जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो। ओ सोलोंथाइ लानो गोसोब्लाबो जोङो। सोलोंथाइखौ लानो मोननाय जायाखैमोन आरो खायसे खायसेया। ओ मानो बुङोब्ला जोंहा जेरै आइजोफोरखौबो गोदो सोलोंथाइनि फारसे ओ एसेबां सुबिदा होनाय जायाखैमोन। ओ खालि जोङो हौवाफोरखौल' बांसिन सुबिदा होनो होबोनायखौ नुदों आरो। आइजोफोरखौ जों। जङो खालि गावनि खामानि मावनायाव बा ओंख्रि संनाय बा। इसिंफोर गावनि बाहेरा खामानिफोरावल' बांसिन मुखुब थिोननायखौ जोङो। खोनानो मोनबोदों आरो नाथाय जोङो आथिखाल समाव बुंनो। थाङोब्ला जोङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समानै बिब्दि सोलोंथायाइ होबोनायखौ खौ बा जोङो बायदिसिना बिथिंफोराव ओ समान समान सुबिदा बा अटिकार बायदि होबैयनायखौबो जोङो नुबोदों आरो। बेबायदिनो जोङो दानि समाव सोलोंथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोजान ओनसोलफोरावबो थांनानै बायदिसिना गोजौ सोलोंथाइफोरखौबो लानो सुबिदा मोनो आरो जोङो गोजानफोराव थाङालासेबो जोङो खाथि ओनसोलफोराव थानानैनो जोङो सोलोंथाइ लानायनि सुबिदाखौबो मोननो थांसै आरो दानि समाव। आरो बेबायदिनो जोङो गोदोखौ बुंनो थाङोब्ला अब्ला गोदो जोंहा सोलोंथाइ लानायावबो गोबां जेंना जायोमोन आरो जेरै हान्था मेला बायदिफोरनिबो जेंना आरो राङारि आंखाल बायदिबो गोबां दंमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव सरकारफोराबो जोंना बिब्दि हान्था मेलाफोराव बायदि गोसो होनाय जों लोगोसे आरो बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गोसो होनायखौ नुदों आरो‌। बिब्दिनो जोङो जोंनि ओनसोला जोङो स सरखारि सोलोंथाइखौ सोलोंसालिनि अनगायैबो जोङो जेरैबायदि सोलोंथ आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो खायसे फरायसालिफोर गायसंनानै बिब्दिनो ओ जायफोरा बायदि जेरै प्राइभेट फरायसालिफोराव जोङो थिसननो हाया बिसोरखौ जोङो बिब्दि सोलों थाय होनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो ओ जोङो बिजाबनि सोलोंथाइनि अनगायै जोङो समाजनिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो। ओ जोङो हारिमुनि फ्रायबो जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो जेरैबायदि गावनि दानाय लुनायनि फ्रायबो संनाय खावनायनिफ्रायबो बेफोरबायदि गावारि सोलोंनायखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो आरो। औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे।
औ
नायोबा इडुकेसननि बेलायाव होनना बुङोबा जों
नोंथांनिखौ खोनाफैयाखैमोन।
हेलौ
औ मोजाङै खोना फैयाखै नोंथांनिखौ।
नेटानो माबा होबाय थादों प्रब्लेम होबाय थादों नोंथां। औ बे बेलायावनो बे नों थां बुंलांनाय बेलायावनो आंबो बेखौनो सुंद' बुंनो सानदों मानो होनबा इडुकेसन होनना बुङोबा इदुकेसना जोंहा गोदो आरो दानि इडुकेसनाव जोंङहा गोदोनि दानि होनना बुङोबा गोबां फाराग दङ जोंहा दायो बांसिन सुबुं फोरानो दा जोङो प्राइभेट स्कुलाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो। जोङो सरकारि स्कुल गोदोथ'श जोंहा बांसिनानो प्राइभेट स्कुल होननायानो गैयामोन। बांसिनानो जोंहा सरकारि स्कुलानो बांसिन सोलियोमोन।
औ